हेलौ हेलौ नोंथां। औ।
ओ औ औ औ खोनादों नोंथां। गोजोन बेलासि नोंथांनिसिम ओरैनो खल हरनाय जाहोना मामोन नोंथां? अ नंगौ नामा मानि सायाव खोथा सावरायाय सानो नोंथाङा?
लाव सुबुं अनजिमा बांनाया माबायदि जोंनि बुहुमाव
अ नंगौ नामा नोंथां? औ औ
नोंना अ हेलौ अ जेबो नङा दे नोंथां खोनादोंना? जेनेबा आं नोंथांनो फोरमायगोन जेनेबा आथिखालाव सुबुं अनजिमा बांनाया जोंनि बुहुमाव माबायदि गोबोर खोलैदों?
अ ओं औ औ औ जायो नोंथां।
अ नोंथां औ खोनासंदों होनब्ला नोंथां। सुबुं अजिया बांनाय होनोब्ला नोंथाङाथ' मिथिखागौ जेनेबा जोंनि बुहुमाव नांगौनि बारा सुबुं अनजिमा बांनाय। दा बे सु अनजिमाया गोदोनिफ्राय गोदोथ' एथ'बां बिदि नङामोन जोंनि बुहुमाव सुबुंनि अनजिमाया जोबोद जेनेबा जोंनि थाग थिगानोमोन नाथाय आथिखालाव मा जानो हमगो बे सुबुं अनजिमाया जोंनि बुहुमाव नांनायनिख्रुइ बारा जाबाय आरो जायनि जाहोनाव जोंनि ओ बुहुमाव रोखोमनि माखासे जेंना नुजाथिदो बा जोंनि बुहुम बिखायाव बुहुम बिखायाबो माखासे जेंनाजों भुगिनांदों बा जों सुबुंफ्राबो गोबां रोखोमनि जेंनाजों भुगिनांनानै दं आरो दा जों गिबियावनो बिनि उम सुबुं अनजिमानि बांनायनि गिबिसिन माबायानो जाहैबाय जेन'बा ओ बिनि ओ मा होनो बिदिखौ जेनेबा बिनि खस्थ'आनो जाहैबाय ओ बुहुम बिखायाबा बुहुम बिखानि मिथिंगानि सायाव गोहोम खोख्लैनाय बेहाय मारै जायो होमबा ओ जेनेबा बुहुम बिखाया जोंनो नांनायनिख्रुइ बारासिन दै अ आदारा ओ हा जायखिया बायदि रोखोम जोंनो सुबुंनो हगारना होनांगौ जायो आरो। जायनि जाहोनाव मा जायो ओ बुहुम बिखाया गावखौनो गाव गोरा खालामना लानो हाया बिनि उनाव मा जायो जेनेबा जों बुहुम बिखायाव ओ बुहुम बि बिफां - लाइफांखौ दानस्रांनानै जोङो सुबुंनि थाग्रा मुखुलि बानायनानै थायो जायनि जाहोनाव मा जायो जिब जुनारफ्राबो गोबां खस्थ' मोनो आरो मिथिंगायाबो खस्थ' मोनो मानो होननानै बुङोब्ला जिब जुनारनोथ' जोंनो हाग्रा बारिखौ नांखागौखा जेराव हाजासो ओ सुबुंआसो थायोब्ला बेयाव जिब जुनारफोरा मारै थागोन दा बेफोर बायद जेंना सोमजिनायखौ नुनो मोन्दों आरो बुंनो थांबावबा जेरै गोबां रोखोमनि ओ दा जोंनाव मिथिंगायारि ओ मिथिंगायारि ओ माखासे जेंना नुजाथिदों बुंनो थाङोब्ला बुहुमनाव दुंखावनाय बेयाव जायो होनबा जोंनि बुहुमा नांनायनि बारा दुं बियो मारै जायो जेनेबा सुबुं अनजिमाया बांबाय सुबुं अनजिमानि गारि मटर बारानायनाय कल कारखाना बानायनाय बेफोरो बांबाय जायनि गेजेरजों ओंखारनाय उखुन्दै उम बेफोरो जोंनि आबहावायाव गोरोबनानै आबहावानि बारजों गोरोबनानै जोंनि आबहावानि अक्सिजे खौ नोंसोरो गाज्रि खालामनानै जोंनि गेजेराव दुंखावनायखौ बांसिन लाबोयो जायनि जाहोनाव मा जायो ओ बुहुमनां दुंखाव दुंखावनाय बेयो जायो बेयाव बिनि माखासे ओ गोहोमफोर दङ जेरै जोंनि ओ दैनि आंखाल ओ हा आबाद फोथाराव दैनि आंखाल हानि रानस्रावनाय बेफोरबायदि नुनो मोनो जायनि जाहोनाव सुबुंआनो खस्थ' मोनो आरो आरो सुबुं अनजिमा बांनायनि माखासे जाहोन दंबावो जेरै जोंङो नांगौ रोखोमनि साख्रिफोर मोनला सुबुं अनजिमाया बांबाय बिनि उनाव मा जायो जोंनाव गलाम जाथ गोरिब गोरिब जानाय ओ बियो जोंनाव बारायो आरो मानो होननानै बुङोब्ला जोंना माखासे साख्रिफोरा ओ जों थिखानाय जेराव जोङो मानसि बांबो जोङो साख्रिफोरखौ बारायनो हाया मानोना जोंहा बेयाव रांखावरिनि खोथा दङ ओ बेनिखायनो माखासे ओ कल कारखाना खामानि माव मावग्राफ बांबाय कल कारखानायाबो बांबाय बिनि जाहोनावनो जोंनि मिथिंगायाबो नस्थ' जाबाय बिनि उनाव दंबावो जेनेबा थानायनि ओ थानायनि जेंना दहायनो होननाय बादि जेन'बा सुबुंफोरा हाफ्रावनो गावसिनि हाफोरखौनो थोला जेनेबा थानो मोना आबादसो मावनो दा बेनि जाहोनाव मा जायो हाग्रा बारिखौ दानस्राङो जिब जुनारनि थाग्रा खुलिखौ दानस्राङो सेनानै लायो जायगाखौ दानिया बेयो गावसिनि हासो जायो जिब-जुनारनि हानिख्रुइ गावसिनि हासो जायो जायनि जाहोनाव सुबुं आरो जिब-जुनारनि गेजेराव दाङाबाजि जायो। थैलायो बुथारलायो जालायो बिदिनो सोमजियो आरो आरो बेनि उनाव मा बुंनो हायो जेनेबा जोंहा देहानि ओ जेंना सोमजिनायखौ नुनो मोनो जेरै बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि गारि मथर खारनायनि ओ जाहोनाव जोंना बारहावायानो गाज्रि जाखाबाय अब अब्ला मा जायो जोंनि हा हां लानायाव ओ बै अक्सिजेनाव कार्बन डाइअक्साइ माखासे जोंनि बिस गोनां उम बिस गोनां माखासे ओ मा होनो बिदिखौ जेनेबा उम जों लाथावै माखासे बेसादफ्रा जोंनि देहा सिङाव हाबलाङो जायनि जाहोनाव जोङो जोबोद जोंनि देहाया गोरानिख्रुइ गाज्रिसिन जायो ओ मानो होननानै बुङोब्ला नों जेनेबा सुबुङानो बांखाबाय नों अबस्से गारि निस्सय गारि मथ'र बे बांगोन होनबा नोङो थाग्रा जायगायानो गैला नों थानो थाखाय नों माबा मोनसेथ' खालामखानांगोन। जायनि जाहोनाव जोङो गोबां रोखोमनि बिफां लाइफां दानो कलकारखानायाबो बांबाय नालाय कलकारखानायावबो जोंनो गोबां रोखोमनि ओ बिफां-लाइफां नांगौ जायखौ जोङो बन हिसाबै बाहायो बा खयलाफोर नांगौ जायखौ जोङो मिथिंगानिफ्रायनो मोनो बेनि थाखायनो जोङो मिथिंगाखौ बांसिन खस्थ' होनाय जायो। जा बिनि फिसाय फिसा जों मोनो जेनेबा जोंनिनो खस्थ' मा होन्नानै बुङोब्ला ओ बेबायदि मिथिंगाखौनो एथ' खस्थ' होयोब्ला जोंनि थाग्रा बुहुम बिखाखौनो जों मालाय बोरै सुखु गोजोनै थानो हानो बेनिखायनो मिथिंगायाबो जोंनाव बायदि रोखोमनि बेराम आजार होनानै होयो आरो नांगौ रोखोमनि जोंनो मोननांगौ अक्सिजेन गुब मोना आरो जोंनि गोबां रोखोमनि दैफोर बेफोरबो जेरै फुजा होनाय आरि बायदि रोखोम मैला जाबोर गारनाय बेफोर बांबाय जायनि जाहोनाव दैयाव थाग्रा माखासे जिबिफोर जेरै ना गलेर बेफोरबायदि ओ जि दिनै थानोनो हालिया जायनि जाहोनाव जोङो माखासे जोंनि दैनि नुनो मोननाय गोदोनिफ्राय सोलि थाबोनाय माखासे जिबिफोर बे गोमालांनो हमबाय जायनि जाहोनाव जोंनो जोंनि मिथिंगाखौ दा साबजाथावखौनो मोनला आरो जेरावबो दावराव दाव हांगामा मा होननो नोङो हजों ओरै थांब्लाबो ओरै दावराव दावसि हओरै थांब्लाबो दावराव दावसि मानो होनना बुङोब्ला मानसिफ्रानो बारा जाखाबाय नों गावजों गाव नायख'लायनो हाला बिदिनो दानि बा सुबुं अनजिमा बांनाया जोंनि बुहुमाव गोबां रोखोम
सुबुं अनजि मा बांनायनि जाहोनाव मा मा जेनेबा जेंना सोमजिदों एबा जादों बेनि बारैनो नोंथाङा फोरमायनायनि होननायखौ आंबो निस्सय बुजिदों आरो बुजिनो मोनदों हमनोबो हादों आरो नोंथां
औ नोंथां दा नोंथाङाबो आंनो माबा मोनसे बिदिनो सुबुं
आङो मोनसे
जों मा होनो ओ हारिमु जोंनि हारि हारिमुनि फारसे बुंनो सानदों जेनेबा बेबो हारिमुवाबो जों सुबुं अनजिमानि थाखाय गोनांथार ना? औ दानिया बेखौनो फोरमायनो सानदों नोंथांनि सिगाङाव सुबुं अनजिमाजों खाथि सोमोन्दो थानाय बेयो जाहैबाय जोङो जोंनि गेजेरजो जोंनि गेजेराव जेनो जोंनि फोथायलायनाय माखासे मा होनदों गाननाय जोमनाय जोंनि आख' खल आखु जोंनि रायज्लायनाय आरो जोंनि माखासे मा होनदों ओ मा ओ सि-सिम्बल एबा जोंनि मा होनो नुथाफोर आरो माखासे मा होनदों जोंनि समाजाव नुजाथिनाय बेैफोरनि सायाव मा जादों ओ मोनसे मा होनदों मोनसे हारिमु जानानै फैदों जाय जोङो बेयाव माखासे जानाय लोंनाय दोरोङारि जानाय लोंनाय दोरोङारि गाननाय जोमनाय ओ गेलेनाय मेथाइ खननाय मुसुरनाय एबा मा होनदों माबा मा होनदों ओ माखासे सिबिनाय एबा आ मा होनो मोनसे फोथायनाय बैफोरबायदिजोंसो मोनसे मा होनदों हारिमु हारिमु जानानै फैदों आरो हारिमुआवथ' जोङो नु नुनो मोनो जेनेबा हारिमु दानि हारिमु आरो गोदोनि हारि मुवा सोलायलांनो हमगासिनो दङ जेनेबा गोदोनियाव जाहैबाय जोङो जों ओ जो जोंनि आबै आबौ एबा आजै आजौमोनहा गावसिनि दोरोङारि गाननाय जोमनाय, जानाय लोंनाय आरो माखासे बुस्थुफोरखौ मानि बिसोरो ओ बै समाव गावसोरनि ओ समाव बिसोरखौ जाबोदोंमोन गानबोदो दोंमोन एबा रं जाबोदोंमोन खनदोंबो खनबोदोंमोन एबा स-खुगा मेथाइफोरखौ बिसोरो रोजाबदोंमोन बैफोरबायदिखौनो मा होनदों मोनसे मा होनदों हारिमु होननानै बुंदों जेनेबा गोदोनि सुबुंफ्रा आं बुंनो थांगोन गोदोनि सुबुंफ्रा मा होनो मानो होनोब्ला जोङो ज'यैनो थायोमोन एबा बिदा फंबायाइ जों गावस्रालायामोन ओ आबाद फोथाराव जों ज' ज' मावलायोमोन आरो ओ मोनसे मा होनदों मोनसे समाजाव जयैनो गोरोबलायनानै ओ एबा हेफाजाब होलायनानै जयै थायोमोन आरो मा होनो आरो मा होनदों बांसिनो मिथिंगाजों गोरोबनानै थायोमोन आरोना मि गानि सायाव सोनारनानै थायोमोन हारिमुनि हारिमुआ जानांगौब्ला बेयाव मा होनदों माखासे जेनेबा फोरबो फोरबो थानांगौ जेरै जोङो मा होनदों मा ओ मा होनदों ओ बैसागु जेनेबा जोंनियाव बैस बैसागु ओ ओमफ्रायो बिदिनो जाबाय दमासि ओ बिदिनो जाबाय संक्रान्ति बेफोरनो जाहैबाय मोनसे हारिनि मोनसे फिसा फिसा मा होनदों मोनसे मोन से पार्ट होननानै बुंनांगोन आरोना आमफायो बियो ओ माखासे मा होनदों बेयाव गोदोहाय माबायदि मा होनोमोन होनदों माखासे हिन्जावफ्रा जोङो द'ख खना एबा मेखला सादर एबा हौवाफ्रा गामसा नङाबा दुथि बेफोरखौ गाननायखौ जों नुनो मो मोनदोंमोन आरो आरो बियो दा मा होनदों मुगानि उनाव मुगा सोलायबोनायखौ नुनोबो मोनद दोंबाव जेनेबा दानि दानि गोदान मुगानि जेनेबा आं सेंग्रा लाइमोनफ्रा बेफोरबायदि खौ मा होनदों ओ गाननायखौ नुनो मोनलिया । मानो होनोब्ला जोङो ओ बुहुम नाङैनो सोलायनायखौ जों नुनो मोनदों मानो होनोबा ओ दिनै ओ दिनै ओ जों गुबुन हादरनि एबा जों गुबुन मा होनो रायजोनि माखासे गाननाय जोमनाय एबा जानाय लोंनायखौ जोङो लासै लासै जोङो ओ मा खालामनानै लादों बजबनानै लादों जेनेबा माखासे बिरोनदामि मा होनो जौगाखांनायनि लोगो लोगो जोंनि मा होनदों थांना थानायनि राहा लामायाबो सोलायनो हमदों आरो जोङो सोलोंथाइनि फारसे से नायोबा जों सोलोंथाइयावबो जोङो जौगाबोगासिनो दङ गोदो जेबायदिमोन बेबायदि नंलिया। आरो जोङो मा होनदों ओ सम उम मा दों बेखौ मा होनदों बेखौ मा होनदों समाजारि सोलायनायखौबो जों बेयावनो नुनो मोन्दों आरो ओमफ्राय बेयाव बुंनो थाङोब्ला माखासे मा होनदों ओ बिनि माखासे मोजां पइन्टफोरबो दं जेरै जि मा होनदों जोङो सोलोंथाइ सोलोंथाइयाव जोङो मा होनो जौगासार जायोब्ला जोङो माखासे गोदान गोदान मा होनो साननो हानाय गोहोआ फैयो मा होनदों मुलुगनाङैनो जोङो मा होनदों रायज्लायनाय माबा एबा जोङो बुजिलायनाय माबा मोनसे सोलोंनाय बेखौ हमदांनो हायो आरो माखासे मोनसेया जाहै बाय नोगोरारि खालामनाय बेनो जाहैबाय मा होनदों मोनसे गामिनिफ्राय मोनसे नोगोरसिम सोलायलांनो था सोलायलांनो हमगासिनो दं जेरै गोदोहाय जोङो गामियाव थांनानै थाबो दोंमोन उम एबा गामिनि बा बारहावा जों गोरोबनानै थादोंमोन दा बिदि नंलिया दानिया मा होनदों दा जेनेबा दा नोगोरफोर जानानै जोङो दा गारि मथर एबा गान जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय गासिबो सोलायबोनो हमगासिनो आरो ना आरो बुंनो थां गोन आरो मोनसेबाव आङो मा होनदों आ ओ ओ सुबुंजों सुबुं मानि मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगायाव आं दिनैबाव थाबाय आं बै मोनसे गुबुन मोनसे जायगायाव थांनानै मा होनदों बैसोरनि माखासे आरिमुखौ हारिमुखौ आङो ओ लानानै आंनियाव लाबोगोन आरो आंनि आंनिफ्राय गुबुन सासे लोगो आंनिफ्राय सोलोंनानै मोनगोन बेबायदिनो मा होनदों लासै लासैनो सोलायनायखौ जों नुनो मोन्दों आरोना। आरो दानि दानि मुगानि गथ'फोरखौथ' बुंनांगोन माने जोङो आ ससे मिडिया एबा मबाइलफ्रावनो जों नुनो मोनखायो आरो ना नोंथां।
औ नोंथां औ ओ नोंथांजों बे बेफोरबादिनि बै रायलायनो मोननानै गो
नोंथांनिसिमबो।